खोनादों ना नोंथां?
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
हेल'
औ खोनादों नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
हेल'
हेल' औ खोनादों नोंथां।
मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासेहरनो थाबाय आरो नोंथां।
औ ज जों जोंहा बिदिनो जे टपिक्स मोनसे बिदि लानाय जे बे टपिक्सा मोनसे बिदिनो ओंखाम संनाय एबा मोनसे मैगं संनायनि बागै जों रायज्लायनोसै ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ थ' गिबियावनो आं जागायजेनसै जे बिदिनो ओंखाम संनाय जेनेबा मैगं जुदि जोङो बेदर ओंख्रि एबा जेरै ना एबा बेदर अमा बेदर एबा ब्रयलार जों संनायाव बिदिनो नांगौ जानाय मस्ला एबा जेरै बन सुनो थाखाय थ' बिदियावनो आं गिबियावनो जे बननि बागै बुंनोसै जे बनखौ बिदिनो बारियाव एबा न'खराव एबा गेस दानाथ' बिदिनो सुबिदा जाखाबाय जेरै गेस थाव सोबानो बिदिनो गेस जायो। जे आरो बे गेसजों बिदिनो ओंखाम आररि ओंख्रि एरि संनो हायो जे ओमफ्राय बे गेसखौ बिदिनो सुनानै आरो बिदिनो लहा होनानै आरो बेयाव बिदिनो बेखौ बेहाव बिदिनो थाव ओमफ्राय आरो बिनि उनाव सामब्राम एबा फानलु बायदिसिना होनानै आरो बेदर होनानै एबा मस्ला मस्लि होनानै दिनै गोबाव दिंनानै जेनेबा बिदिनो पास मिनिट एबा दस मिनिट गाहाम दिंनानै बेयाव बिदिनो दै होनानै बिदिनो जे दै बेयाव बे दैखौ रानहोयो आरो जे रानहोनानै बे उनाव जेब्ला मोजां एबा बिदिनो जानो अब्ला बियो बिखौ बिदिनो मानसिया ओंखामजों जायो आरो जे बिदिनो गोबां नाफोर दङ आरो बयखौबो बिदिनो संनानै जायो नाथाय गुबुनखौ बिदिनो दै जाब्रा एबा थावजोंनो खायसे बिदिनो बेदरफोरखौ जों फोहोम एबा संनायखौ जों डाइरेक्ट नुखायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ
नाथाय बिदिनो दानाथ' बिदिनो गोबां बिदिनो थावसो बाहायोलाय आरो जेरै मस्लाफोर नाथाय गोदोनि दिनाव मस्ला एबा थाव बिदिनो आगजुफोरा गोबां गैयामोन होननानै खोनानो मोनदों आबौ आबैनि दिनाव। नाथाय बे आबौआ बेनि दिनाव बिदिनो रुनानै रुनानै जायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो जे नारेंखलनिफ्राय बनायनाय जेनेबा थाव एबा बेसर बेनिफ्राय गोबां बिदिनो दामिखौ नङि जायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिदिनो गोबौ बिदिनो जोरोमोन होननानै खोनानो मोनदों आरो जे दायो दायो नाथाय दायो गोबां बिदिनो थाव ओंखारबाय आरो मस्ला जेरै जिरा मस्ला मिट मस्ला गरम मस्ला बायदि ओंखारबाय नोंथाङाबो बिदिनो जे नुखाबाय जानांगौ जेरै ओ बिदिनो बाजार एबा हाथाइफोराव बिदिनो बेदर लाबोनानै बिदिनो न'आव संनानै एबा सोरबाफोर आलासि फैबोला एबा न'आवनो गाव गाव गावनि बिमा बिफा एबा बिदा बिफां बयबो बिदिनो जे बिमा एबा बिफा बेबा गाव संनानै बिदिनो जायो आरो जे बयनोबो बिदिनो आलासिफोर फैनायनिबो बिदिनो जों जाहोयो बिदिनो आलासि फैबोब्लाथ' बिदिनो मानसिया एबा न'नि बिदिनो बिगोमाया बिदिनो संनानै बेदर एबा नाजोंथ' जाहोखानांगोन नंगौना नोंथां ओम आरो जेरै कबिफोरखौबो जेरै सङो बिदिनो कबिफोरा जेरै बिगुर एबा बान्दा कबिफोरा जेरै बिगुरखौ गारनानै बिदिनो हानानै बिदिनो सङो आरो खायफा बिदिनो बयलारजोंबो सङो आरो अमा अमाजोंबो सङो आरो बे खौ गोथाव जायो होननानै गोथाव जायो गोथाव जायो आरो जों बिदिनो जाबायबो होनजायो मानोना जों गोबां जाबाय नोंथाङाबोथ' जाबाय जानांगौ ना नोंथां
औ औ जाबाय नोंथां
औ थ' आरो बिदिनो गोबां दङ जेरै आलुफोराबो बिदिनो गोबां बिदिनो मैगं फोरखौ संजायो गोबाङानो बिदिनो आलु एबा दाउजों गोबां जायो आरो बे दालि दालिखौबो बिदिनो रुनानैबो जाजायो रुनानैबो गोथाव जायो अब्लाबो दालिया बांसिन जाबोला माने उदै हामा जायो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो दा आगोलनि जुगाव बेदर बिदिनो संनायफोराव रुनानै जानायखाय बिदिनो मानसिनि देहाया गोबौ गोबौ जोरोममोन एबा बोलोआ बिदिनो बोलो थायोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों आरोना नोंथां
औ नंगौ
नाथाय दानि जुगाव थाव एबा मस्ला मस्लि गोबां बिदिनो सामब्रामफोर होनायनि जाहोनावनो दानि जुगाव बिदिनो बोलो एबा देहा साइस्थ' एबा बिनिनो जोरनाय एबा मानसिनि जिउ बेखौ गोबाङाव जोरनाय एबा देहा साइस्थ'खौ बारा मोजां जानाय होननानै जों खोनानो मोनाखै आरोना नोंथां
औ नंगौ
आरो दे बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो हादोर जेरै अरुणाचल बिदिनोफोरावबो थ' बिदिनो गोबां बिदिनो थावजों बिदिनो संनानै जाया आलपे रुनानैजों बांसिन थिनजायो आरो जोंनिथिंबो बिदिनो आसामफोरथिंबो गोबां नाथाय। थावजोंनो दाना बिदिनो सोलिजोबो। मानो होनोब्ला थावजों गोथाव जायो आरो रुनायजों गोथाव थाव जायैखायनो एसेब्लाबो बिदिनो थावखौ मानसि सुबुंहा बाहायो आरोना नोंथां।
औ।
आरो जे बे संनायावबो बिदिनो गोबां नांगौ जायो जेरै फानलु सामब्राम आरो बिदिनो रुसिन आरो बिदिनो जे मोनहां मोनहांङाव दुन्दिया हो बिदिनो गोबां दुन्दिया होदो हरो बिदिनो आरो बिदिनो जेरै कबिबो कबिफोरावबो बिदिनो मैगं बयहाब बिदिनो मैगंफोर संबा बिदिनो ओंख्रि संबा बिदिनो गासैबावबो बिदिनो मस्ला मस्लिखौ होबासो गोथाव जायो नङाबा बिदिनो जों गोथाव जाया होननानै बुंनो हायो। नोंथाङा बो एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा ओंख्रिनि बागै।
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङाबो गोबां बा थ्रा बुंलांबाय दा बेनि गेजेरावनो आं माने बर'नि जे दोरोङारि ओंख्रि बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै आरो नोंथां। जोंहा दो औ जोंहा दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला गोबां दङ जेरै बेनि गेजेरावनो अनलाजों दाउ नारजिजों अमा नाफाम आरो सबायजों दाउ गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ। दा बेनि गेजेराव आं नोंथांनो जे अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै।
औ।
दा जों अनलाजों दाउ संनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगोन माइरं बै माइरंखौ जोङो सोंना लाग्रोनांगोन सिगाङावनो मानो होनोब्ला जों बेखौ देग्लिनानै गुन्दै खालामगोन आरो दा बेखौ जोङो सोमनानै दोननानै जेब्ला बियो रुइगोन ना अब्ला जों बेखौ बोखांनानै जे जोंनि दिंखि एबा जोङो थबसियाव देग्लिनानै गुन्दै मिस मिस खालामना लाग्रोगोन आरो नोंथां।
औ।
मुंङा ओ। बेखौ देग्लिखांनानै जेरै जोंनि सारायखौ अर सुनानै अरदाबाव होगोन एबा जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जे गेस बायदिसिना अर लगायग्रा ओं आरो दा जोङो जेला सारायखौ अरदाबाव दोनखांनानै जों बेयाव नांगौ बिबांनि दै होगोन। दै होखांनानै जोङो जेब्ला बियो गोदौफावो अब्ला जों देनानै लाखानाय ओ माइरं गुन्दैखौ माने बेयाव एसे एसे होगोन आरो नोंथां।
औ।
बिदि जोङो बेयाव गोबां बिबांनि एबा बुरजा बुरजा होयोब्ला बियो गथा खानायनि चान्स थायो आरो दा बेनि थाखायनो जों बेखौ एसे एसे होना ला ग्रोगोन आरो होखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ मोजाङै गोदौनो होगोन आरो बे गोदौनायनि गेजेरजोंनो जों जेरै संख्रै बानलौ रं एबा जों बै अनलाखौ मोदोम होनो थाखाय जों जेरै गंगार दुन्दिया बायदिखौ जोङो होयो आरो गावनि नांगो बायसि बायसायो दा बेनि गेजेराव फैगोन जाहा दाउ बेदर बे दाउ बेदरखौ जोङो जोंनो न'आव फिसिनाय नांगोन। मानो होनोब्ला जोङो ओ जेरै बयलार बेफोरो सालाय एबा फारामनि जायो बेफोर माने गोबां रोखोमनि मेडिसिन जों माने देरनाय दा बेनिखायनो ओ जों माने न'नि दाउखौ जोङो बुथारनानै एबा बेदर महरै बानायगोन आरो। जेब्ला जोङो बेदरखौ बुथारगोन ना बुथारखांनानै जों बेखौ मोजाङै गोदागोन। गोदाखांनानै जों बेखौ गिबियावनो एवफ्रामना लाग्रोगोन मानोना जोंङो बेयाव एवफ्रामालासिनो जुदि गोथाङैनो होयोब्लायो अनला ओंख्रिया बारा एसे थावनाय नङा मानो होनोब्लायो जोंनि बे बेदरा माने ओ जेरै ओ मोजां जानाय नङा गेब्लेजोबगोन। ओंखायनो जों बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोगोन एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला जोंनि अनलाया गोदौबाय थागोन ना बेयाव जोङो ओ होगोन आरोना होखांनानै जोङो ओ बेखौ मोजाङै खोबगोन। खोबखांनानै बियो ओ ओ ब्रैजि एबा से घन्टानि गेजेराव बे जाजानाय महराव फैगोन आरो ना
ओम
जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रि दङ। दा जेरै नाफाम नाफामा जादों जे ना फिसा एबा ओ ना गोराननिफ्राय बानायनाय बे नाखौ जोङो ओ बर' सुबुंफोरखौ माने ओ जेरै बाथोन देनानै जे जोंनि जौ गिसि जों लोंनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
जुदि जोंनि न' खाथिनि सोरबा सुबुङा जुदि नाफामखौओ सङोब्ला एबा बायदिसिना रोखोमनि ओ जेरै ओंख्रिबो जायो नालाय ओंख्रि एबा बाथोन बेखौ सङोब्ला माने बै नाफामनि मोदोमनाया जोंनि न'खरनि ओ सेराव गोसारलाफैयो आरोना मानोना बे नाफामनि मोदोमनाया ओरैबादि नोंथां माने जोङो मोदोमब्लानो माने जोङो जानो लुबैयो आरो।
औ।
दा बै नाफामा माने ओ गोबां रोखोमनिबो दङ। दानि जुगाव जों नुनो मोनदों जे नाफामखौ माने औवा हासुङावो सोनानै बानाया लासिनो ओ गोबां रोखोमनि जेरै प्लास्टिकनि ओ बथ'ल एबा जोङो स्टिलनि बथ'लावना जोङो सोनानै दोननायखौ नुनो मोन्दों आरो। दा बिब्दिनो जोंहा दङ' जेरै बर'नि हारिमुवारि फोरबो बैसागोनि बे बैसागोफोरावबो जोङो ओ जौ गोरानजों लोगोसे जोंनि नाफामखौ जोङो जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा बेनि उनावनो जोंहा गोबां ओ ओंख्रिफोर दङ। बेखिनिल' नङा जेरै ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय दिंखिया बिबार आरो सेवालि बिबार बायदिसिना गोबां रोखोमनि दङ जे बर' सुबुंफो फोरा एबा आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना ओ फिथाइ-सामथाइ बिलाइ बायदिसिना बेफोरखौ बुथुमनानैहा जाबोगासिनो दं आरो नोंथां।
औ
दा बिबदिनो ओ बर'फोरा माने दोरोङारि ओंख्रिनि बेलायाव ओ जि आइ थेक मोनलायनो हाबाय आरो नोंथां
औ
दा बिब्दिनो जोंनि बर'फोरा जानाय-लोंनायाव माने जोबोद आखा फाखा एबा संना जानायाव दा जोंनि जे बर' सुबुंफोरा ओ गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय नागिरनानै रोंनायलाय बिनि थाखायनो माने ओ गुबुन सुबुंनि ओ गेजेराव माने गंलायनो गोनां जायाखैमोन आरो जेरै बर' आइजोफोरा बिलो दैमा एबा हाखर दंग'फोराव थांनानै जेखाइ खबाय लानानै जेरै नाफोरखौ गुरनानै लाबोयोमोन दा बै नाफोरखौ माने आं दहायनो बुंलांखाबाय जे नाफाम महरै जों बारायनो हायो बिब्दि रोखोमनि माने बानायोमोन आरो दा जोङो नाखौ नाफाम महरैल' बानाया खायफाया जोङो एवफ्रामनानैबो जायो एबा जोङो ना गोदोरखौ सिथा सिथा एबा पिस खालामनानै जोङो गावबा गावनि हिसाबै